हेलौ
अ खोनादोंना?
हेलौ। अ खोनादो खोनादोना नोङो अ' खोनादो-खोनादो। मा खौरां?
खौरां माने मोजाङानो दं दे नोंथां नोंनालाय
ओ दोङो दे आंनाबो गेजेरावनो
दिनै नोंथांङा क्लासआव थाङासै।
थांथलालै दिनै। गाबोननो एगजाम ना एसे रेस्ट लानि अखाया बहुद हादोदि। जोंनि जा निसिना लाय। बहुत दै जादो बहुत-बहुत।
जों जोंनिथिंबो हादों अखाया थिं थु इमानबो हायाखै
अ दे बाहाय एसे लोरिलाय नोङो भइस क्लियार फैयाखै एसां खोनादों ना?
ओमफ्राय आंनिफ्राय मा होनो भयसा क्लियार थाङाखै
थाङाखै दानि बुंखादोंमोन एसे
दा फैबायना?
अ दा फैदो। ओरोय बेयो माबोरै जादों
मा होनदो
नोंसोरनिजा मा होनदो नोंसिनिजा बाना जादोंना जायाखै एरैनो
ऐ इदि गैया जोंनियाव दा बर्थमान
अ अ ओं ओं
नोंसोरनिथिं जाद'
जोंनि जा एसे जादों एसे बांद्रायबो जाद्रायाखै एसे जादों दै जादों आरो बहुद
ओ लामा लामाफोरा लोमदो नामा?
लामाफोरा लोमाखै लोमनायालाय ओरैनो ओ दैमा
आ लामाफोरनि मा होनो अबस्थाया माबायदि थासारिया
मानि
लामाफोरनि मा होनो महर अबस्थायालै मा
जोंनि जाथ' जोंनिजाथ' बहुत मोजां निजा लामा फोरा बया गैया बुंनो थाङोबा फिसानो जाजोब्बाय जोंनिथिंबो
आ इ जोंनिथिं हामालै लामाफोरा
जोंनि जा प्रब्लेम गैया गैनायालाय खना खनला जाफ्राम जोब्बाय
उम जोंनियासो जाया खै मानोबा
उम उम उम उम उम उम नोंसिना मा कमस्थिया गरेस्वरानो गोलैयोना?
जोंनिया ओ दानि गोदान माबाया खमस्थियाथ' जाबाय गरेस्वर
गरेस्वरआनो ना आगोलाव एसे
आगोलाव आगोलाव माबामोन कमलपुरमोन।
अ थिगानो क्लासावथ' दा दोङो ओरैनो दोङो आं दाइदआवबो थांनायजासि नि
है अखा हाखांनाय मोनाखै बा नानै थाङासै आं
ओम ओम अखायानो बुरजाद्राय बहा थांनो बाया जानोलै ओइ उनिस दिनल'सो थांनांगौ माबाबा मा होनो टुवन्टिफरआव
नोङो मा होनो हिसाब खालामनानै दिहुनबाय
दिहुनदोंमोन आं माबानि आउट अफ माबायाव जोंनिया ओरैनो खानब्रै बन्द मोनो सुटिनिफ्राय टुइन्टिसिक्स गैया होमबा टुइन्टिसिक्सनि सेभेन्टिभाइफ पारसेन बिना नाइनटिन पइन्ट बेसेबांबा जायो
सानब्रै नङा सानदे सानदे रबिबाराव जों सानब्रै आरो सेकेण्ड से टारदे आरो फर्थ सेटारदे बन्द' थायोना खैदिन जाखो होनबालाय सयदिन
अ अ
सइदेनाआ बन्द' थाखायो ओरैनो
अ अ ओ ओ
मास मोनसेयाव आरो
अ अ थायो ओं एबारनियाथ' एम्फौ
गारनानै सेभेन्टिफाइभ पारसेन्ट दंहोनदोंना नोङो
इखौ दिहुनासै आं माबानिसो दिहुनदों होमबा आं साब्बिसनिसो दिहुनदो खानब्रैनिसो दाननानै दिहुनदो
सानब्रैनि नङा टुइन्टिसिक्स माने स सयदिन दाननांगौ
बे सयदिन दानबा बेसे थागोन टुइनटिपर होनबा टुइन्टिपरनि दिहुननां टुइन्टिफरनि सेभेन्टिफाइब पारसेना बेसे जागोन
अ सेभेन्टि फाइभ पारसेेन्ट दिहुनहैनि
होमबानिया ओम माबायाव जुलाइ माहायाव एमान थाङालै ग्रोब सेभेेनटिफाइभ एटेडेन्स खालामनांगोन ना
औ गोजानथार जायो आंनिया माने पन्सास किल'मिटार जायो
नोंना
नोंनियाथ' खाथि जाबावोसो आंना
बिनो पसिस थारटिफाइबसो जानांगौया थार्टिफाइभसो जाथारनांगौ
खे होमबा बै निल आरो अजयमोनिदो ए के
पसिस बा र' पसिस बा एखि पसिस पसिस बहा थार्टिफाइभल' जानोले आंनियाबो बारगोन थारटिफाइभल' जाय दे आंनियाबो
जायोदां
नलबारि टाउनालागि पसिस जाखायो आंनिया बेनिफ्राय नलबारि टाउननिफ्राय पसिस माबाल' गैयाथ' इयाव बुहुट दोंङो
नलबारि टाउननिफ्राय बारा गैया नलबारि खोनासं नलबारि टाउन ओमफ्राय बार' पन्द्र माबा पन्द्र किल'मिटारसो दंजां
होमबानो होमबा होनदो पसिसदो फन्द्र' बेसे जायो
पसिस माने माबा गैद्राया पन्द्र' गैद्राया बार बार'
बार'खौनो हमबाय होमबाथ बा बार'खौनो हमबाय बेसे जागोन बारगोन पयथ्रिसनि बायबाबो बारगोन
जायखिजाया थार्टि सेभेन आरो थार्टि ओइटनि गेजेराव थार्टिनाइनफोरनि गेजेराव।
उम-उम-उम बे खिनियानो जागोन माबाबा नोंसिनिया नोंसिनिया बेयाव मथामथि नोंनिया बेसे जाहैगोन बेखै नों फन्सासबा मथामथि एखै मथामथि फाइभ सल्लिस बे पसिस किल'मिटारफोरानो बारा जाहैबाय नोंनिया।
अ अ बेखोन्थ' आंना नों नाय जेनेबा इमान माने आंङो ओरैनो माबासो एखो थुलमुलसो हमबावदों बेनि गोजानबो जानो आं गोजान जागोन
गोजान जायो बा गोजान जालाया आंङो जिबायदि गोजान मोनदों राहुल थांफानायाव।
उम आं ओरैनो जास्ट राफलिसो हमदो।
उम उम।
आरो माने तिनि किल'मिटार पास किल'मिटारसे एदबो जाबावनोसो हागौ माने।
उम जायो-जायो-जायो नों आरो ज'राव फायोना स्पिडआव
अ आं आरो गोसायाव थांङो इनिफ्राय लामाया बे नै जोंनि खाथियावथ' गोसा जाया ओमफ्राय बै जेब्ला लामा गिदिर मोनोना
अ अ
अब्लानासो स्पिडआव थांङो आंङो। हा? अ-अ-अ फरलाइनाव।
बाखि माबा ऐनो कलेन्द्र सारआ राहुलखौ माबाखो ऐखो ओ कल खालामना लिंहरदोनो माने नटक खालामनो द्राग्सनि बागै नटक खालामनाय जायोनो माथो?
सोरखो?
थाकुरियाखो
राहुल टाकुरियाखो लिहरदो?
उम उम
माला?
धिनि खिन्थु आरो बि एड नि एक्जाम दोंङो।
हा?
बि एडनिबो एकजाम
मानि एक्जाम?
बि एड नि एकजाम दंना आंनि
दा न नङा नङा दिनि दिनि मानि एक्टिभिटि बानायगोन?
माने एक्बिभ्लिट भिबिटि नङा टुइन्टिसिक्स खालि मोनसे मि थिं प्रग्राम दोङोनो माने मानयाव द्राग्सनि बागै दिन्थिनांगो आरो ना
अ
आगोल माने इयाव बे जाय जाय आगोलसो जाय जाय खामदो इसोरबाय हायोना ओमफाय लिंहरदो खोमा प्रे-प्रेक्टिस उम टुन्टि सिक्स बा टुइन्टि सिक्स थारिखै नोमा मा बार गोलैगोन टुइन्टि सिक्स बा
आ गाबोनो मा बार?
अ सुक्रबार ना आरो इ माबायावथ' नेक्साव फर सेटारदे जागोन दां।
अ।
अ अ फर सेथार दे होमबा जोङो गाबोन थांनांबाय सबनिया थांनांबाय। बेखिनिया थांसि थांसि थांनांगोन। आं खायसे बुस्थुफोराव। एबार बारा एटेेनडेन्सबो जाला आङो मिथिगोना।
औ नों औ नों नों सानना नाय। जोंनि माने बर'फोर खो जिमान एक्टिभ था।
ओम।
थाबाबो माने जिखिनाखौ मोननांगौ इखिनि मोन खाया इसोरसेबां मोनखाया जिखिनाखौ हरखागोन इसोरो हरखागोन जों।
उम उम उम।
बुजिदों ना नोङो?
मोजां बुजिदो बुजिदो।
जोङो माने
उम ए उम बाय लोरिलाय क्लियार खोनायाखै।
जोङो ग्रोब सेभेन्टि फाइभ पारसेन्ट जानाय हिसाबै थांबाय। होनबा।
ओइ माबाया ओइ अ ओइ खासेयाबो ओइ मोन मोननै थेथ फास खामनायाबो इयाव इयाव फायाथ' क्लासाव फाय सेभेेनटि फाइभ ग्रोब ग्रोब आंखोसो ओनो ओइ नोङो ओरैनो फाया फाया होनबाय थायो नों फायो दे ओरै ओनो नोंखो। ओरैनो ओय ओय माबया।
अ अ।
एफाययाथ' दाख्लैबो माबाफारि फ्राइडेयाव फैखै थायो बिसोरो आरो मास आयथ' उम। अ अ
जोंनियासो माने माबाथार जायोलै माल ओ
जोंनो जास्ट जेबो नांला माथ्र' जोंनो सार्टिफिकेट नांगौ बेनोल' जोंनि टारगेट आएबारो
जोंना सिक्सटि मोनब्लाबो जोंनिया थांगोन।
उम उम उम इनो।
ओइ एख' नङा एख' बारा गैया।
बेखौनो जेनेबा माबो लाखिना
एख' माबा मेटार खामाना इयो। हा?
मा खालामदों दा?
खोनायाखै ओइ दों ओरै लामायाव ओइ दस से ओरै थाबाय थिनदोंमोन गामिखौ नाय लोमलाना दै उम
थिगानो दे नायनांगौ गामिखोबो। दिनै खिन्थु आङो लानाया
ओ ओरै है जायाखै आं ओरैनो थांगोन आरो
इखौथ' नायखायानो इसोरो।
नायनि मा बुङो एक्सन फायोना फाया।
उम उम।
दे होमबा उम उम दे।
अ दे अ।